खुलु
औ नोंथां
औ दे जोंहा बर'नि बर' हारिमुनि बागै सावरायसै गाननाय जोमनायनि सा बागैना ओरैनो नोंथाङा जों बर' आइजोफ्रा मा मा दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानो मोनथियोना नोंथां होनबा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां औ फोरमायनो हागोन ओरैनोथ' जोङो बर'फोर बर' मा मा दोरोङारि ओ गाननाय जोमनाय गारनो होनोबा जोङो जेनेबा औ आइजोफोरा बा हौवाफोराबो माने गानो नालाय जेरै ओ गामसाफोरखौ गाननायखौ नुयो बर' सेंग्राफोरखौबो आरो माबा आगर दानि गोदान आ ओंखारबोनाय बेफोर गामसाफोर गस्लाफोर बेफोर आगर एरनाय हाजो आगर एरनाय बेफोरबायदि गाननाय ब खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोङो बर' सिख्लाफोरखौ होनोबा जोङो बिदिनो बर' सिख्लाफोराथ' बिदिनो बर' आइजोफोर दानाय बे बर'निनो नों नेरसोन महरै गाननाय जोमनाय महरै दा बैखौ खौनो माबानाय गाननायखौ नुनो मोनो जेरै ओ दख'ना आरो दख'नाजों लोगोसे सादोर आरो गुबुन गु बुन रोखोमनि रं बिरंनि माने ओ आगर ओ मोजां मोजां आगर एरनाय जेरै आगर गुबै आरो आ गर खासि आगर बा खासि हाथाइ आगर बेफोर दावराइ मोख्रेब आगर फारौ मेगन आगर बिदि आगर एरनाय समायना रमायना बिदि दख'ना गाननाय बा साद्रि गाननाय जोमनायफोरखौहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे ओ सेंग्राफोर बा बोरायफोर बा हौवा मानसिफोर गाननो थाखाय जोङो नुनो मोनो जाहैबाय नोंथां थां जेरैहाय ओ बै जे दानानै इनदि जिफोरनि दानायखौहाय ओ औ नोंथां
आर'नाइ गस्लाबो गानोना बर' सेंग्राफ्रा
औ औ औ बिदिबो गानो माने बिदिनो इनदि जिनि गस्लाफोरखौ माने आगर फोर होदेरनानैहाय माने सुदेरनानै ओ नुनाय दग्गानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेल' नङा मा नि ओं गाननाय जोमनायाव माने गोबां रोखोमनि गाव गावनि माने ओ साननाय हनायजों माने गियानजों बानायनानै माने जोंनि मिथिंगायाव बिथांमोनहा जि नुदों आरोना जि दानो गोरोंफोरा ओ जेखौ नायनानै मिथिंगानिफ्राय मोनदों बिबार फोर माबा मोनसे नुदोंबा बा माबा बिलाइ फोर माबा मोनसे मोजां नुदोंबा बिसोरो बेखौनो सेबखांनानै गावसोर बिनो माने बानायनानैहाय एरखांनानै जियावहाय आगर महरै दैखोनानै होयोमोन नोंथां आरो औ दासिमबो जोङो बेफोरखौहाय माने बे बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना बा बिदिनो गामसा बा जोमग्रा उल सादोर बा सिमा बेफोरावहाय नुनो मोनो नोंथां दासिमबो आरोना माने जोब ननानै थाङाखै आरो दा बेनि अनगायै बो माने बर'फोरनि दोरोङारि गान्नाय जोमनायनि अनगायैबो जोंनावहाय माखासे सोलायनाय खौबो जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां सिगाङावहाय जेरैहाय जोङो बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ गानोमोन आरो आरोना अबावबा थाङोबा
औ
आलासिफोर जानो थाङोबा बा
औ नोंथां
गुबुन जायगायाव न'निफ्राय थाङोबा जोङो बेयाव बहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ माने दखनाफोरखौ गाननायखौ नुयोमोन आरोना नाथाय दानि दिनावहाय जोङो बेनि अनगायै सिख्लाफोरखौ नायोबा जों दख'ना दोरोङारि गाननायनि अगायैबो बिदिनो जिनस गानाय बा स्कार्ट गाननाय आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि लंपेन्ट
नि गाननाय जोमनायखौसो बांसिन नोजोर बोनानै दानि लाइमोनफोरा बेखौ बांसिन गोसो होसिनना नोंथाङा
औ औ बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनसै आरोना आरो नोंथां आरो बेफोरखौ बेखौनो जोङो जोंनि जायगायावहाय सोलायनायखौ नुदों आरोना नोंथां ओमफ्रायहायो जेन'बा हौवाफोरखौ बुङोबा गामसानि अनगायै जों जेनेबा लंपेन्टफोर गाननाय बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथा नोंथांनिथिं हाय जोङो बारनो बेफोरबायदि दोरोङारि गाननाया दासिमबो सोलियोना मा नोंथां
जोंनिजोंथ' सोलियो नोंथां जेरै दख'ना गाननायानो होन आरो गामसा फासारा गान्नाया होन बर'फोरा जेरै गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बांसिन दाबो दख'ना गानो गाननानै थायो आरो हौवाफोराबो जेरै गामसा गाननानै थायो आरो बिदिनो नोगोर ओनसोलाव थाग्राफ्रा एसे सोलायनो हमबाय बांगग्रा दख'ना जोंनि बर'नि दोरोङारि दख'नाफोरजों बारा सोमोन्दो खौ नुनो मोना थेवबो गानो जेरै जोंनि फोरबोफोराव गाननाय नुयो जों जेरै बैसागु फोरबो आरो बिदिनो दमासि फोरबो बेफोराव जोंनि गासिबो बर' आइजोफ्रानो गानजोबो जेरै दख'ना आरो बेजों लोगोसे आर'नाइ फास्रा आरो जेरै हौवाफोराबो जेरै गामसा आर'नाइ गामसा आरो आर'नाइ गस्ला आरो आर'नाइ फालि बेफोरखौ जों गाननाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओरै बर' आइजोफोराबो जेरै जोंहा गहेना गानो जेरै फुरखुरि सना जेरै आरो माखासे गोदोनिायाव सना थाबाय आरो बजों लोगोसे जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे जेरै हाग्रानि बिबार जेरै जबा बिबारनो बिदिनो माखासे बायदि बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ जों लानानै लानायखौ नुनो मोनो एबा गाननायखौ नुनो मोनो जेरै बांसिन जोंहा फुरखुरि सना जाबाय आरो बेजों लोगोसे जों मिथिंगानि फ्राय जेरै मोननाय जेरै मुंफोरखौ बारा गोसोआव गैला आं जेब्ला जों बैसागु फोरबो नुयो बेफोरखौ नुयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै नोंथांनाव दा बर'नि गाननाय जोमनायनि दोरोहारि गाननाय जोमनाय सोमोन्दै फोरमायबाय आङो बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो खोन्थानो हो जाहा बर'फ्रा मा मा दोरोङारि दामजुफोर दङ बेफोरखौ नोंथां जेरै जोंहा गिबियावनो थाबाय खाम थाबाय जोंहा आरो बिनि उनाव जोंहा सिफुं थाबाय बिनि उनाव जोंहा सेरजा थाबाय आरो बिनि उनाव जोंहा गंगोना थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा ज था थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों हारमुनियाम थाबाय बेफोरनो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु फोर नोंथां आरो जेरै खामखौ जों मानिफ्राय मोनो होनबा जोंहा खामखौ दंफांनिफ्राय मोनो जोंहा जेरै गाम्बारि दंफांफोरनिफ्राय जों खाम खौ बानायो जेरै बेयावनो जोंहा बोरमानि बिगुर होनाय जायो। जेरै खामखौ बानायनायाव आरो जोंहा सिफुंखौ जोंहा मोनो जेरै औवानिफ्राय मोनो जेरै सिफुंनि गुदुङा खंबा बर'नि दोरोङारि सिफुङा फंबा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेरै सेरजा थाबाय सेरजाखौबो जोंहा जेरै दंफांनिफ्राय मोनो नोंथां जेरै ओ सेरजाया जेरै गाम्बारिनिफ्राय जों बर'फ्रा गावनो आखाइजों बानायो बे जेरै खाम सिफुं सेरजा जों बेखौ बर'फ्रा गावनो आखाइजों बानायनानै दामो आरो नोंथाङा रायजो रोजा गंगोना थाबाय गंगोनाखौबो जोंहा जेरै औवाजोंनो बानायो। बेबो मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि दामजु आरो जेरै गरखा थाबावबाय बेबो जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे दामजु आरो जेरै जोंहा हारमुनियाम थाबाय हारमुनियाम खौबो जेरै जों गोबां हारिया बाहायो थेवबो बर'फोराबो बाहायनायखौ जों नुनो मो नो आरोखि जै बैसागु फोरबो जेरै माबा खुगा मेथाइ रोजाबनाय आ बेफोराव जोङो नुनो मोनो जेरै हारमुनियामफोरखौबो सिफुंफोरखौबो सेरजाफोरखौबो बेफोरनो आरो बर'नि दामजु दाम दोरोङारि दामजुफोरा नोंथां ओरैनो नोंथाङाबोथ' गानग्रा जोमग्राखौ फोरमायबाय आरो बिनि उनाव जोंहा ओ बिदिनि बर'नि माखासे दोरोङारि मा मा दङमोनला नोंथां
औ बिदिनो औ गाननाय जोमनाय नोंथाङाथ' बिदि नो जेरै नोंथाङा फोरमायदों जे सनाफोर जेरैहाय हिनजावफोरनि थाखाय फुरखुरि माने सिगांनि दिनावथ' बिदिनो फुखुरिया मान थाखानांगौ आरोना आरो जुदि सोरबा फोर माने बिहामजोफोर लाबोयोबा माने हिनजाव गोदानफोर लाबोयोबा आरो ना माने बयबो माने बे फुरखुरि सनाखौल' नोजोर होयोमोन आरोना बेहाय जोङो नुनो मोनो आरोना औ सोरनि बिहाम जोनो फुरखुरि सना होदोंना होआखै माने बेखौल' नोजोर होनानै नायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनावहाय आसानफोरबो आसानफोरबो दङ माने गुबुन गुबुन रो खोमनि आलादा आलादा रोखोमनि आसानफोर दङ आरो ओ मा फोर बेफोरखौहाय जोङो गोदोनि दिनावहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बेफोरो माने बे फुरखुरि सनायाथ' बियो माने माबानि गोदोनि दोरोङारि खौनो हमजायो आरोना माने गाननाय आरोना सिगांनिफ्रायनो माने बियो थाफा देरनाय बायदि आरोना नोंथां अह बिनि अनगायैबो नोंथाङा जेरैहाय फोरमायदों जेरै खाम सिफुं जथा बेफोरखौथ' जों बे बेफोरखौथ' बर'फ्रानो बानायोना
औ औ जों आखायजों
खौथ जोङो औ गावनि आखाइ नो बे जे मिथिंगायावनो मोननाय बा जोंनि बारि बागानाव मोननाय बे औवा बा दंफां बेफोरजोंनो बानायनानै ग गानो आरोना दाथ' बेफोरखौहाय जोङो माने ओ नायोबा मा होनो दासिमबो नुनो मोनो मोनो आरोना नोंथां बेफोरखौथ' ओरैनो नुङा जेब्ला औ बैसागुफ्रावहाय औ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ
जेरै बबावबा मेल मिथिं जेरै बर'नि दोरोङारि मोसानायफ्राव जेरै खाम सिफुंफोरखौ जों बांसिन दामनाय नुयो आरोखि नोंथां जेरै माखासे जाबाय जोङो ओरै हाबाफ्रावबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै जेरै बर'नि दोरोङारि दामजु फोरजों माबानाय आरो जेरै जोंहा बैसागुफ्रावबो जेरै बर'फोरनि बेफोर जेरै खाम सिफुं सेरजा सेरजा जथा आरो गंगोना बेफोर थाजोब्बाय सेरजाफ्राबो थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै थाबावबाय जेरै ओ माखासे फोरबोफ्रावबो जा जेरै दामबाय जेरै खेराइफ्रावबो जा खाम सिफुं सेरजा फोरबोफ्राव दामबाय आरो जोंहा बर'नि दोरोङारि मोसानाय होनबा जेरै जोंहा बागुरुम्बा मोसानायानो मेन सिखिरि मोसानायबो होनना नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै बारदै बारदै सिख्ला मोसानाय थुंग्रि सिबनाय मोसानाय आरो बेजों लोगोसे ओ मोसाग्लांनाय मोसानाय बिदिनो गोबां दंना नोंथां जेरै बर'नि दोरोङारि मोसानाय फ्राबो
ओ
बेफोरनि गेजेरजोंबो दा बर' हारिनि बे गाननाय जोमनाय आरो दामनाय देनायफोरा नुजासै
औ औ औ जों बर'फ्रा जेरै गावहानो गाव राव जेरै हारिमु आसारखान्थि गासिबो दंजोबखायोना नोंथां नोंथां जेरै जोंबो बिनिखायनो गोग्गानो हायो आरो नोंथां जों बर' सुबुंफोराबो
औ होमबा नोंथां जोंनाथ' टाइमाथ' जानानै फैबाय नोंथां जों बाहायनो दोन्थ' नोसै नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों